हेलौ
आं हेलौ
औ खोनाबाय?
हेलौ
खो औ खोनाबाय।
औ खोनादों दे। आ आब
खो-खोनाबायना?
औ खोनादों दे आंङो।
ओमफ्राय
ओ नोंथांजों ओरैनो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जाबाय फंनैसो बाथ बाथ्रानि सोमोन्दै। दा ओरैनो नों नोंथांमोननिखैजा बोथोरनि थासारिया माबायदि जानानै दङ बरथमान?
बरथमान बोथोरनि थासारियाथ एसे जोमै दङ दा। अखा हानो नागिरबाय
औ औ
निसिनथिलाय निसिनथिनायलाय?
दा औ जोंनिखिबो बिदिनो जाना दङ दा दोमैलु दोमैलु जादों सान्दुं दुंहां बिदिनो फाहांहां ओरैजायै जाना दं आरो बरथमान
औ व ओमफ्राय बबे द्रिस चिडनि नों?
औ आंनिया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सुबुन खाता होनो जोंनिखौ
सुबनकाता
औ औ आरो नोंथांनिया
जोंनिया कक्राझार डिस्ट्रिक्ट ओरै बिसमुरिनो सरलपारा थांग्रा लामा
औ औ
ओरैनो सोलिथाय थासारि थासारिफ्राथ बर्थ मान कक्राझाराव मोजाङैनो जागासिनो दंना?
बुहुद मोजां मोजां थासारिफ्रा। ओमफ्राय नोंसिन थिंजाय लाय?
औ जोंनिखिबो दा बिदिनो जाना दङ दा नै जोंनिया आरो एसे हाजो एरिया नालाय बेयाव दा अखा हायोब्ला आरो दैमा सैमा दंना बेफोरबायदिनो एसे दैफ्रा लोमनो नागिरो अखा हायोब्ला जोंनिया।
औ औ औ।
बेबायदि बोथोराथ थानो थाखाय बिराद मोजां जायगाफोरा।
बहत मोजां ना?
मोजां।
ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो नोङो?
अ दा आङो मोनसे मोनसे खामानिनि थाखाय दाबसे जायगायाव फैथ दों आङो दा बेखौनो राय्लायनो आखायाव लाबाय थादों। दा मोनसे मिटिं लानाय जादोंमोन।
आतसा
दा लोगोफ्रा सफैजोबाखै नालाय ओ शुटिं आङो फिलिम बानायायो नालाय सिलिम ओ बानाय नायनि सोमैदै फ्रेजेख नि सोमोनदै एसे
आ आ एहे आ आ आं नोंनि गारांखौ हमनो हाबाय। अमा राजा नङा दा नों?
औ औ।
आतसा आंबोथ आंबोथ इलबाम बानाय यो।
आतसा ओरैनो मा चेनेल नोंथांमोननिया।
बे आङो दा दोंथाम जाबाय प्रडिउसारा आंनो।
अ अ निजा खालामो आरो ना।
खालामो बे औ दोंथाम जाबाय।
औ औ।
जोंनि गारांखौ हमनो हाखादाय आं इसे
औ नायोना जोंनि भिडिअआवथ नायो।
हो बहुद नायो लाइकबो लाइक सेर गाससिबो।
औ औ।
हम
जानो बि बिदिनो गावजों गाव सापर्ट होलायबाय थानोसै।
से
औ औ ज
बर'जों बर' बर'जों बर' सापर्ट बर'जों बर' सापर्ट होआबाथ गैखा सालला
गैया आं गुबुनाथ जोंनि भिडिअफोरखौ नाया नालाय
नाया बुजियानो बर' सोदोबखौ।
औ औ ओंखायनो गावजों गावलसो नायनाय जायो जोंनिया।
औ औ जोंसो जोंसो गुबुन हारिनायखौ बुजियो नायो।
औ औ बिदिनो ओं
ह हो ओमफ्राय गुबुन आरोना गैला नायलाबो।
औ गुबुननिया नायखाया।
उम ओरैनो दा मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया जोंहाना दिनै मिरामिसो आरो। माबासोमोन ओ जोगोनार जोगोनारजों सयाबिन।
ए जो-जो जोंना जोंना दालि ओमफ्राय मैथा सबिन मिरामिस।
अ अ औ औ औ उम ओरैनो नोंसिना गामिनिफ्राय टाउना बिसब एसो गोजान जायो सिटिया।
सिटिया बाइस किलमिटार। कक्राझार टाउना नोसिनालाय।
जोंनियाथ' ओरै मेन टाउन इदि गैया ओरैनो जोंना सुबुनगाटा बाजारा जोंना सारि किलमिटार जायो आरो।
ओ मोजां ना नोंसिनिथिं हाजो जो जों?
अ ओरैनोथ' जोंना एकदमबारे था थाजिम आरो जायगाफोरा थासारि फ्राय बिदिनो हाजो एरिया ओ पिकनिक स्प पद दङ जोंनाव सकि होननाय।
आदसा ओ खोनाबाय थाखायो बे हाजो बे
बे बेरायनोथ' फैनाय जायाखैना?
फैयाखै आं दाबो दाबो अदालगुरियावल' खनसेल' दायोहाय प्रग्राम मोनसे माबादोंना बावल' थांनाय जादों आं अदालगुरियाव। प्रग्राम जादों ना बाव थांदां।
औ औ औ।
खोनाबाय अ थांनाय जादों बे थां थाङासैबो
ओं
ओरैनो मा सुटिं लेरनो नागिरखो दा?
सुटिंआ मोनसे शर्ट मुभिनि एसे पाब्लिक मिसेज जागोन आरो एबारनिया नै थांनाय सप्तायाव सप्ता नङा सानब्रै जाबाय जों मोनसे भिडिअ आब
औ आदसा औ औ औ बेखौन थ आं नायखादों नै बे मैयासो नायनाय जादों आं बे
ओ औ औ दा इदिनो ओ नैथि खोन्दो दिहुननो लागाबो दङ बेनिफ्राय जोंना एकथ्रिसनि एगजाम दं माने। बे एगजामा जोब्बासो नैथि खोन्दोखो लाबोनो हागोन दा बेनि गेजेरावनो जोङो नै बेलेक मोनसे आग गान नामनि मोनसे ओ हिनजावसाखोनो लाबोनो नागिर दो आरो
उम फिल्मफोरबो बानायनाय जायाखै नामा? फिल्मफोरबो बानाय बानायनाय जायाखै नामा?
अ एबार बोसोराव फिलिमा गैया होननाय बायदियानो दे मोनसे दङ बिग्रायारि होननाय। बियो जुलाइनिफ्राय जासिगोन। नो गरम बन्दनिफ्राय जागोन सुटिंआ
औ
निजा लानाय जायासै प्रजेक्ट सिगां बानायखांबाय बानायनायालाय,
औ